हो
औ खोनादों नोंथां।
अ दा जोंहा अ खुलुमबाय दा जोंहा मोनसे बे गोदान आयदानि सायाव सावरायनाय आखायाव लादों
औ।
नोंथाङा राजिब्ला जों दा बाथ्राखौ लानानै बा आयदाखौ लानानै जागायलांनो हासिगोन आरोना
औ नोंथां।
दा जोंहा आयदाखौ लानाय जादों माने आसामाव थानाय सुबुंफोरनि
औ।
जाग्रा ओंख्रि बा बायदिसिना जाग्रा मा जानानै माने थायो। आसामनि सुबुंफोरा जिउ जिउआव सानफ्रोमबोनि राहाया मा जानानै थायो आरो बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायगोन आरो नोंथाङाबो बुंना होबानो जाबाय जाखिनि मोनथिगौ।
औ नोंगौ नोंथां। थां आङो जिखिनि मिथिगौ आं नों नोंथांनि सिगाङाव आङो फोरमायनो नाजागोन।
औ। दा बिदिब्ला
जे आंनाव सोंदों आसामनि आसामनि जानाय लोंनायनि सायाव सोंदों नोंथाङा?
औ।
औ आसामाव औ बुंलाय नोंथां
औ एसे आं फोरमायग्रोना होनसै नोंथांनो गिबियावनो
औ औ दे जागोन औ
बेवहाय आसामाव जानाय ओंख्रि बा बायदिसिना जाग्रा मुवाफोरा जाहैबाय गुबैयै बेवहायथ आसामाव गुबैयै ओंखामखौ जानाय जायो बा गुबुन हादराव जेरै बा रुटिफोरखौ जानानै थायो आरोना गुबुन हादरफोराव माने ओंखामखौ जानो नागिरा दा बिदिनो नैबे जोंनि आसामाव ओंखामखौ जानानै थायो आरो माने सुबुंफोरा आसामनिया।
औ नंगौ नोंथां।
गाहायावनो ओंखामा गोग्लैबाय बा बेयाव जानाय ओंख्रि जेनेबा माने ओंखामजों मा ओंख्रि जानाय जायो जेरै नाजों मैथा बायदिसिना खारैनि नि खारैजों थ गोबां ओंख्रिखौनो जानो हायो। गोबां मैगं थाइगंफोरखौ संनानै
हायो नोंथां औ
औ आरो दं जोंहा आलु बाथोन सिफ्लेनाय।
औ नंगौ नोंथां
आरो जोंहा हांसोजों खुमब्रा जेरै
औ
आरो बेवहाय दं गोबां माने जोंहा ओ आसामाव जानाय लोंनायनि बेलायाव गोबां ओंख्रिफोरनि बेलेयाव माने बेवहाय थाहोयो जेरै ओंखामफोर दे सबायफोर जेरै दालि गोबां दं आरो जोंहा जानो थाखाय रासमसंफोरा आरो बेवहाय दं
औ नंगौ नोंथां
मेवाइजों ओ अमा बेदर जों संनानै जाया होमबा नोंथां बेहाय अनला खारैजोंबो जानो हायो। जेरै बेवहाय दं आरो जायखि जाया ओ दा उदां बोथोराव जेब्ला जोंहा लाइ बा लाफा बायदिसिना फालें मैगंफो बेफोर फोनानै जायोना?
नंगौ नोंथां
जेरै नाजों माने रुनानै बेखौ जानाय जेरै
औ अमा औ अमा बेद बेदरफोरजोंबो जायो लाइ लाफाखौ औ
ओ दाउजों माने ओ थालिर मैखुन जेरै बिदिहाय आरो जोंहा बा जाग्रा बेदर बा ना गैयाजासे गोबां माने बिनि अनगायै ओ ओंख्रि गोजायै जानो हायो आरो मैगं थाइगं गोजा माने
औ
बेवहायथ' आं फोरमायलांबाय मा मा जानाय जायो आसामाव दा नोंथा नोंथाङाथ' एसे फोरमायना होदो जेनेबा
औ
मैगं लाफारिखौ संनाय जायो अनला खारैखौ माबोरै संनाय जायो माने संनो थाखाय मा खालामनांगौ जायो माबोरै माने मा नांगौ जायो बेखौ फोरमायदो एसे नोंथाङा
ओम नोंथाङा जे दानि बुंलांबाय ओम गुबुन हादर औ गुबुन हादरफोरावहाय ओंखाम जानाय जायाबा रुटिफोरखौ जानाय जायो। आरो जोंनि आसा बांसिन ओंखामखौ जानाय जायो आरो ओं जोंनि औ जोंनि थाखाय ओंखामानो गुबै आदार आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय ओम जोंनि आसामनि सुबुंफोराहाय बिदिनो ओ गुबुन जायगायावहाय ओ थाङोब्ला बिदि ओ रुटिफोरखौहाय जाना ने ओ बा थानो बा सोलिनो गोब्राब मोनो। आरो थिग बिदिनो गुबुननिया बो बिदि जोंनि आदारखौ जानानै बिदि सोलिनो गोब्राब मोनो बिदि आरो
औ
ओ आसामा थ गोबां ओ बिदि ओ ओंख्रि दङ। मैगं दङ ओ बिदिनो ओ दै मोननाय ओंख्रि गोजां बोथोराव मोननाय ओंख्रि। बिदिनो जोङो ओम इ ओंख्रिफोरखौहाय ओ न'फोरावबो इदिनो आबाद मावो। ओ मावनानै न'फोरावहाय गायनानै फोनानै जोङो ओ बिदिनो बिदिनो ओम जानाय लोंनाय खौ बा इंख्रिखौ जों जोङो दहनो ओ आरो लोगोसे
औ औ नंगौ
ओ ओ ना बा केेरेला ओ बिदिनो जोङो फान थाव ओम बिलाहि बिदिनो गोबां मोन नो आरो गोजां बोथोर लाव लाइ लाफा ओम ओ बिदि जोङो हो मोननै जायो गोजां बो थोराव गोजां बोथोरनि खौ मोनो बा जायो जोङो आरो ओ गरम बोथोराव गरम बोथोरनि ओंख्रिफोरखौहाय ओ जोङो जायो। आरो बिदिनो ओ लाउ औ लावजोंबो जोङो ओ बिदि, औ दाउ, बा साम, बिदिबो संनानै जोङो जानो हा हायो आसामाव ओ एं ओंख्रिफोरखौ मोननो थाङा मो मोननो बा गोब्राब जाया,
औ नंगौ
औ खोनादो दे नोंथां बुजियाखै नोंथां,
हेल नोंथां
अ खोनादों दे नोंथां, अ खोनादों दे
औ नों थां
नों नोंथाङा एसे ओ नेटवरक थानाय जायगायाव थाब्ला हामगोन नामा?
अ खोनादोंना नोंथाङा, हेलौ नोंथां नोंथाङा आंनि सोदोबखौ खोनानो मोनदोंना? हेल नोंथां नोंथांङा आं बुंनायखो खोनानो हादों ना? हेल नोंथां
हेल नोंथां
औ खोनाबायदे नोंथां नोंथांनि थानाय जायगाया एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नामा?
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादे एसे एसे खोनाबाय नोंथां हेल नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना
नोंथाङा मा बुंदों
हेलौ नोंथां?
खोनादों ना नोंथां?
नोंथाङा खोनादोंना? नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनानो हादोंना?
हेलौ